औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ नोंथां मा खालायगासिनो।
नैलै नोंथां दासो जानानै जिरायदों ओंखाम जानानै।
आदसा मोनानि जामुं जाखांबाय होमबा नोंथांना।
औ दासो जादों नै जाखांदों।
अ माथो ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया बेनोसै आलु ओमफ्रायो माबा पटल फ्रायमोन।
अ औ औ। औ दालाय माथो खालायगासिनो दं ओमफाय नोंना?
नै जिरायनानै दं नोंथां।
जिरायनानै दं ना?
औ।
उम। होनबा नोंथां दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव फंनैसो सावरायलायनो हागोन ना?
ओ हागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला ओ आं दायो नोंनाव कल खालामनायनि ओ मोनसे जाहोन बा टपिकआनो जाहैबाय जोंहा ओ मिथिंगायारि सम्पद जाय मिथिंगा सम्पदा जों सुबुं माहारिखौ गोदोनिफ्रायनो गोबां मदद होबोगासिनो दङ। दा बैफोर मिथिंगायारि सम्पदा जों सुबुंफोरखौ माबायदि म दद होबोगासिनो दङ आरो जों सुबुं माहारिफोरजों माबायदि सोमो न्दो दङ दा बेफोरनि बागै फंनैसो सो नोंथाङा आ एसे फोरमायनानै होनो हा
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ दा नोंथाङा हायोब्ला बेखौ फंनैसो बा दसे सम जा हायो जा मोनथिगौ बेफोरखौनो फोरमायना होदो
औ नोंथां औ औ दा जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जोंनि बे बुहुमाव थानाय गासैबो मिथिंगायावनो थानाय जोंनि मेगनजों नुनाय बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोंहा बिफां लाइफां एम्फौ एम्फौ एनला बायदि बायदि दै हा अन्थाइ बाला बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरखौ जोंहा लानानै मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो दा जों खौ मिथिंगायारि सम्पदा गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम जोंखौ जोबोर मदद खालामबोदों एबा जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय जोबोद मुलाम्फा जाबोदों जेरै जों जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोंहा जिउ खुंनायाव नांगौ जायो जेरै टेबोल उन्दुनो थाखाय बिसना बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा नांगौ जायो जिउ खुंनायाव दा बेफोर बुस्थुखौ जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय मोननाय जायो जेरै जोंहा फांसे बिफांनिफ्राय जों टेबोल मोनो फांसे बिफांनिफ्राय जोंहा बिसना मोनो बायदि बायदि रोखोमनि मोनो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर मोननो हायो जायखौ जोंहा जानानै देहाखौ गोख्रों एबा बोलो खालामनो हायो एबा जाहा देहाखौ थाग्रायै दोननो हायो गाव गावनि माबाफोर लोमजानाय साजानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि देहा फ्राव सोमजिबा जोंहा वबेबा मिथिंगायारि सम्फद बिफांनि फिथाइ एबा बिफांनि रोदा एबा बिफांनि बिगुरफोरखौ जोंहा देग्लिनानै लोङो एबा जोंहा देग्लिनानै खाना लायो बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बेफोरबायदि मदद मोननो हायो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय आरो जोंहा बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मदद मोननो हायो जेरै जोंहा मिथिंगायावनो थानाय जेरै दै ज